मा खोनादों ना औ। जोङो मेन टपिगावनो थांखानोसै नङा होनबा।
औ औ थांजायो नोंथां।
उम बर'नि दा दख खनानि सायाव एसे सावरायनोसै न ।
औ औ औ सावरायजागोन नोंथां।
गिबि सोंग्रोनाय जासिगोन नामा औ दख'नाखौ जोङोबा मा हारिया बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो नोंथाङा एसे बुंदो
दख'नाखौ दख'ना होनना बुङोबाथ' बियो बर' हारिनिनो मोनसे से दोरोङारि नोङा होमबा औ। जों बर'फोरानो बेखौ बांसिन बाहायखायो बर' सुबुंफोरानो बेखौ ओ गाव गावनो सिं गाव गावनो निजायै माने दा सोंनानै दानानै बेफोरबायदि बांसिन गानो आरोना गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन आगर एरनानै बेफोरबायदि गानो आरो बरफोरा हिनजावफोरा माने दखना होनोब्लाथ ब बर हिन्जावफोरा रोंखागौ मिथिखागौ माबोरै दायो माबोरै मा कालार होबा मा कालार जों समायगोन बेफोरबायदि गोबां गाबनि दङ दङ आरो ना दख खनाया नोंथाङाबोथ आइजो हिस साबै मिथिखायो ना दखनाया माबायदि थायो? मा गाबनि थायो मा खुन्दुंनि मा आगर एरो बेफोरखौ मिथिखायो नङा होमबा नोंथाङाबो?
नोंगौ
जि दानो रोंगौ नामा?
आं माने सिखौलाय माने दायो दे अब्ला माने गुबुना सोंना होबाथ माने दानोखौ रोंगौ आरो सोंनायाव मा मा नांगौ बेखौ मोन जियाव बिनिफाय माने उननो लाइफोरखौबो एसे एसे मिथियो अ ब्ला माने जि जोंसो आगरखो बानायोना? माने बे आगर बानायनायखौ माने आं रोङा आरो
अ अ माने हाथवा आरोना रोंथनाय जायाखै ओ ओ
माने आं
औ औ सोलों आंबोथ बेफोरबायदि रोङा माने ओरैनो सो माबा ओरैनो दायो आगर गैयि । साला माथा होनोदि औ बि-बि खौसो रोंगौ आरो आं माने। आगर बेफोरबायदि आंबो आ गर एरनाय आगर एरखांनाय आगरनि महर होनाय बेफोरखौ आं माने रोंनाय जे आरो ना। माने रोंगौ सोलोंबा नाथाय सो सोलोंनो समनिबो आंखाल ना समबो मोना बेनिखायनो माने दा बेहाय गोसो होथाबनो हायाखै आरो। गोसो होना सोलोंबाथ' जों माखौ रोङा गासि खौबो रोङो नङा होमबा?
नोंगौ।
दा माने बेहाय बेखौ सोलोंनोबो सम नां बायना। सम नांगौना जोंनो गोबा सम नांगौ जायोना? खेबसे खेबनैयाव रोङा ना बेखौ रोंनो थाखाय खमैबा बो से हाप्ता बा ब्रै हाप्ता बेफोरबायदि लायोना।
औ लायो।
औ गोबां खामानि दं बेहायबो रोंनो गोनां। औके
आगर एरखां गोबां खामानि मोनगोन। बुंनो माने फ्रामबो जोङो जेनेबा दानायखौ नुबाय थाबा बा सोंनायखौ नुबाय थाबासो माने जों रोंलांनाय जागोन। दाथ' आरो जोंफौथ' आरो बांसिन दानाय बो नुला
औ औ दानि जुगावथ' आरो सब औ दानि जुगावथ' आरो मेसि सिंखौसो बांसिन इउ-बाहायो नोंङा होनब्ला? मेसिनजों आगर सुखांनाय आगर नि महर होनाय माने मिसिंजोंनो खामानिखौनो मावनाय जायोना दानि जुगाव दानि जुगाव बिदि साल खुन्था बर'नि साल खुन्था जि होनो बेखौ माने गोबां बाहायनाय नुवा । ना
औ नुला आरो गामियारिफ्रावबो माने बहाबा बहाबा दाला जोंखैयथ' बुंनो थाङोबा माने आं दास्रानायखौनो नुला ।
जोंनिथिंजायबो बिफोरबायदि नो आरो नुवा गोबां । माने बायनानैनो मोनखायो नालाय मानसिफोरा खस्थ'आ बारा होननानै माने माने ओरै थोरै बायबानो मोनो । बेफोरबायदि होननानै माने
माने आजिखालि औ माने आजिखालि बुंनो थांबा माने दानायफ्राव खस्थ' माने बायनायाव माने सहस
सहसिन माने जायो आरो औ औ
जबा गाननायाथ' खस्थ' जाबाय सोंनांगौ थोरनांगौ आरो बायनाया माने इजिलि
इजि सहसावनो औ नोंनो फैसाल'सो नां गौ नङा होनबा बायनायाव फैसा होबानो मोनबोयो नाथायथ' जों बेहाय ओ हार सिं मावनानै बा हारसिं दानानै गाननो गोनांबा फैसा होनानैबो मोना नोङा होमबा जों गोबां खस्थ खालामग्रोनांगोन फैसायाथ' गारखानांगोन जोङो खुन्दुं बायनाय बा उम दानो गोनां गोबां जिराद बायनो गोनां जायोना दानोबा औ औ बेनिखायनो
नांगौ जायो ना मोनसे जेनेबा दख'ना दानो थाखाय माना मोन जेबो बहाबा आखाइजों बानायनानै बानायनानै न'आव दाननो हायो खिसुमानखौ माने जोङो बजारनिफ्राय बायनानै लाबोनो गोनां ज औ नोंलाय
औ औ
बेनिखायनो बुंनो थाङोबा माने आदा फैसाया माने बायनायाव थां मानो
औ औ औ औ माने खस्थ'बो गैला इहाय जेबो औ माने
बा दानानै गाननाया माने मोजां
औ मोजांसिन निज जा दानानै गाननायनि माबाया बेलेग जायो आ आरो माने जोरो औ जोरोबो होनो आरोना न'आव दानानै गाननायखौ औ खालारबो औ औ औ
हाथाय बाजारावहा‌ या जेनेबा मास मोनसे मोजां गान मोन
औ औ खननै खनथाम गाननानै सु सुबानो माथो कालारानो माबाजोब खायो उरायजोबखायोना औ औ औ जोंथ' बेहाय नुनो थांलाना कालार होनाय ना मा होनाय जेबो नुनो थांलाना जोङो मोजां नुनोसै बायनोसै ओ खेबनै खेबथाम गाननोसै ओमफ्राय गैला आरो बे बेबायदि जाखायोना
उम आरो हाथायफ्राव माने मोजां मोजां नुयो नालाय माल बे मालाय मानाय माने जि मोजां मोजां आगर फुल गिदिर गिदिर फुल माने जि नुदों बेखौनो एरनाय माने समायना नुयो नङा होनबा बेनिखायनो माने गावदाना फाननाय निसाय माने बायनायखौसो मोजांस नुजायो आरो दाना आरो दानाय दखनाखौ माने रोजा जायो थिखांखनो हाया हाया बिद
अ बिदि मोनो आरो दा
मावनायालाय माने गोबा जायो नांलाय माने स्र थानाय मोनबाय दानाया जाहैबाय थेबबाबो थाला गिदिर जाहैबाय बेरायबाबो बिलाइखौनो हाला
औ औ औ नोंथाङा बर' दख'नानि आगरफोरनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा
आगरनि बागै बुंनो हागोन खिन्थु माने आं बारा गोसोआव गैयाब्ला आगर आगरफोरखौ बिदिनो दहायनिखौनो बुंसै नङा होनब
अ अ जि केसआव दोङो बेखौनो मोननैसै
खोनादोंमोन हाजो आगर दावस्रि आगर खासि आगर
अह
आरो बिदिनो जेनेबा हा जेरै दाउमा दाउसाफ्रा बिरलांनाय बिरलांबा माने बेखौनो माने आ गर एरोमोन इदिे होननाय खोनादों आरो रिगि रिगां थाइगिर आगर
अ
आगर दावसा मोख्रेब आगर, दाउराय मोख्रेब आगर एरो खोनादोंमोन आरो खोनादों ओमफाय आं दाबो औ माने आं दाबो सिनाया आरोना।
औ औ औ माने बेफोरो गोमालां जोबनो हमबाय नालाय बेफोर आगर नि माबाफोरखा गैला नालाय बांसिनानो नुनो मोनला । जाय सि दाग्रा बिनावसो थायो नोङा होमबा? जोंथ' बांद्राय दानायबो जाया नालाय जोंनाव मिथिगौबाबो माने जोङो औ उम
दालाय आरो जों दानि जुगआव बारा नुलाबो नांलाय माने दानायफोरखौबो म सोलोंनायखौ माने गोसो जाया आरो। ओमफाय गुबुना दाबालायनो बो दागौमोन इदि सानो आरो ओमफाय आरो गुबुनखौ दानाय नुवा मावनाय नुङाबा जोंबो बा
जोंबो बायो औ
गुबुना मावनानै देखायलांबा जोंबो मावनो नाजायो आरो। जेनेबा सोलोंबा गा खौबो मानसि रोङो नङा होनबा?
औ रोंखायो मानसिया।
जि दानायाबोथ' बे खामानिफ्राय बांद्राय गोरा
गोरा खामानि नङाथ' बिनिसै गोरा खामानिखौनो जोङो सेस्था खालामनानै हायो । नाजानाय थाबा जेखौबो जाफुंसार जायो नङा होमब्ला? नाजानायासो मेन जोंनिया।
ओं
उम
इनो आरो जोंबो दा माने नाजाबा हायो आरो ओमफ्राय दा नोंथांनाव मोन सोंसै मा होनो जेनेबा जि दानायाव मा मा आइजें आयला बाहायनाय जायो मोननैसो खोन्थाना हागोनना
औ याथ' थाखाबायानो । बिनि सोलाय आरो ओ माखु नांगोन सोरखि नांगोन ओमफाय मुस स्रा गान्दै ओमफाय स्रा, गान्दैयाथ' थाखाबायानो ।
औ
बिनिफाय आरो माने आं गोबां माबायाव गोसोआव गैलालै नामफोरखौ माने जोंहानाव बाहायाना बे बुस
मा जेराव बाहायो बेयावसो थायो नङा होमबा बे बुस्थु फ्रा जोंनो जिथ जिथ खुन्दुं थुननो थाखाय जोंनो बबिन नांगोन नङा होम बा बबिन, माखु, जेन्थोर, सोरखि रासो बेफोरखौ नांगोन नङा होमबा जोंनो गान्दै।
बेफोर बायदि
गासिखौबो माने दानाय जेराव दायो बेयावसो गासिबो थाजोबो नङा होन
औ औ जोङो आरो दा जेनेबा नुदोसो मि मोनसे मोननैखो नुयो। मोनथियो आरो माने जोंहानाव बाहायग्राबा जों न'आव बाहायग्राबासो बिखौ बिदि होनो बिखौ बिदि होनो होनना मिथिगोमोन ना जोङो दा ।
औ
दा बाहायग्रा गैया नालाय बेनिखायनो गोबांखौबो मिथिया आरो जि गोसोआव थायो बेखिनिखौ बुङो आरो जों।
औ माने नुबोनाय लेखायाव नुबोनाय बुंबोनाय बेफोरखौ माने गोसोआव थानाय
औ औ औ औ दे होमबा नोंथां । लाखिथ'सै नामा दिनैथ' गोबां सावरायबाय जोङो उनफोराव सावरायलायसै ने । औ दे उ